हेल'
औ खोनादों नोंथां हेलौ
नोंथाङा नेर गैया नामा माथो रायलायाबो
आदसा आंनि आवासआ थाङाखै नोंनाव
ओहो खोनादों खोनादों दासो खोनादों
अ
नोंथाङा दसे सम फ्रि नामा
औ दसे समथ' फ्रि आङो
दायो आङो नोंथांजों रायज्लायनो मोनसे टपिक लानानै फैदों आरो नोंथाङा दासे सम होनो हागोन नामा
औ दसे समब आं होनो हागोन दे
औ दायो औ दायो आं कपि लानानै फैदों जोंनि दानि दानि हान्थिनाय आरो गोदोनि हान्था मेला हान्थिनाय आरो बेफोरनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ हागोन दे
औ औ फोरमायना होनोसै नोंथां एसे
आं फोरमायना होनांगौ
औ औ
आदसा आं माने गोदोनिखौ बुंनो सानदों
औ
माने गोदोथ' जोङो माने गोदो होनबा जोंहा आबै आबौ बा जोंनि सिगांनि आबै आबौ बेफोरनि आरो जेनेबा बे समावथ' जोङो गोजान लामा हान्थिनोबा जोङो थाबायनानै थाङोबा जोङो थामायनानै थांबा जोङो गोबाव सम लायो आरो गोदोनि जुगाव जोङो माने बेलेग गारि बा जों बेलेग मटर साइकेल गारिफोर जों नुनो मोनामोन
औ
दा दानि समावसो नुयो आरो जोंहा आबै आबौ गुबुनाथ' जोंनि सिगाङाव बुङोमोन जे जोङो गोजान लामा थाङोबाबो अबेबाफोर थांनोबाबो माने थाबायनानैो थांनांगौ जोङो हमना ला मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम थाबायलांदों जोङो सानसेबा साननै लायो इसेमबाबो जों थाबायनानै थाङो आरो थाबायनानै थांनानैसो जोङो मोनसे जायगााजों सहैयोमोन आरो आबै आबौमोननि समाव आरो बिनि उनावहाय थाबायनानै आरो लोगोसे जों गराइ गारि बा मोसौ गारि बेफोरजों थाङोमोन
औ औ
आरो बिनि उनावसो जोङो गराइ गारि आरो मोसौ गारिनि उनावसो जों साइकेलखौ नुनो मोनदों
होनोमबाबो माने साइकेल होननाया खममोन आरो बे समावथ' थामिननासो बांसिन सोलियोमोन मोनसे जायगानिफ्राय बैसाननिसिम थांनोबो थाबायनानै थांखायोमोन आरो बिनि उनाव गराइ गारि गराइ गारियाबो माने गरायाइ आारिायाबो मोजांमोन थांनो थाखाय आरो मोसौ गारि बेफोरल' सोलियोमोन आरो ओमफ्राय बेनि उनाव साइकेल साइकेलनि उनावहाय जों दा नुनो मोनो मटर गारि बाइक बेफोर थुलिजोबो आरो गोदोनि समावथ' बुहुत खस्थ'मोन लामा फाबो गैयामोन बा सुबिदाफोर बारा मोजां गैयामोन मोनसे जायगानिफ्राय बेलेग जायगाजों सहैनो आरो जों गराइ गारिजोंबो थाङो जेरै गरायगाजजों मालाङो बा मोनसे जायगानिफ्राय गोजान जायगासिम थाङो बेयावबो अबेबा समाव दसे थाथ'नांगौ अबेबा लामाफोराबो मोजां जायामोन जों हाग्रााब्रै हाग्रा गेजेरफोरजों थांनांगौ जायोमोन। आरो मोसौ गारि ाबो माने बिदिनो जोङो मैगं थाइगं बा जोङो माल बुस्थु लानो थाखाय सोलियोमोन। बेफोरबो लासै लासै जेरै मानसिया थाबायो बेफोरबायदि थाबायनानै सहयोमोन। बेयावबो गोबाव सम लायोमोन आरो
उम।
गरायाइ गाथैजों होमबाबो माने। आ स सम गेजेर गेजेर थाटना गर गरायफ्राबो मालाबा समावहाय दै लांगोन बा गांसो नागिरखानि समाव जों थाथ'नांगौ जायोमोन। बे समावनो माने जोङ हरसेबा अबेबा मोनसे जायगायाव ह सबाबो थानांगौ जायोमोन बिदिनो माने गोबां आरो। बार अखा जोङो लोगो मोनगोन बेफोरनि जेबो सुबिदा गैयामोन।
औ।
आरो मोनसे जायगानिफ्राय गोजान जायगासिम जोङो। थाङोबाबो जोङो लामाफोरखौबो जों मोजाङै मिथियाबाबो जोङो आन्दायनानैनो थानांगौ जायोमोन आरो माने बिदिनो होनो दे आबै आबौ माने जोंनि बिसिनि समाव बुहुत खस्थ'यै लामा हान्थिनो हाया मोनदों बा जायगानिफ्राय जायगा थांनो मोनदों बेखौनो
आरो दास नुनो मोनो। माने गारि गुरा लानो मोनदों साइकेल बा माबा माबि गोजां लामासिम थांनोबाबो जोंनो बारा सम नां
बा जोङो मा होनो बेखौ जोङो। खम समावनो जों गोजान गोजान लामा सहैनो हायोमोन। आरो माखौम ज जों माने आबै आबौमोननाथ' बुंखादों जोंना खस्थ' बिराद खस्थ'जों सोलिबोनाय आरो सुबिदा गैया। आरो मोनाफोराव मोनाफोराव ज थांनो हायामोन। मोना मोना जाबानो अबेबा मोनसे जासिनो थ सनांगौ जायो मानो होनबा लाइट सुबिदा गैयामोन बा अबेबाबो थाथ'नानै हरसे गाम थानांगौ बेफोरबायदि माने खस्थ' जायोमोन आरो जोंथ' द दानि समाव नुनो मोनो जों सानसिनोबा दसेनो जों मोनसे गोजान लामा साबो सहैनो होमोन। बेफोरबायादि गोबां माने सुबिदामोन। सुबिदा दं गोदनि गोदोनि समावहाय सुबिदाया खम बेफोरनि। बेखौनो आरो आंनि बुंनाया
औ औ।
दा बिथाङा। दानि समाव जेरै जों लामा हान्थिनो हायो बेनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां जोङो दानि दानि हान्थिनायाथ' गोदोनि बायदि नंला मानो होनोब्ला गोदोनियाथ' गासिबो अबावबा थांनो आरो अबावबा आलासि जाहैनो आरोबाव अबावबा हाथाय बाजार थांनो बेफोरबायदियाव खौ जोङो थाबायनानैसो थांनांगौमोन गोदोनि आबै आबौ मोननि दिनाव गोबां गोजान गोजान लामा हान हान्थियोमोन आरो दाथ' बेबायदि हान्थिनायनि गोनांथियानो गैला मानो होनोब्ला बाइक
औ
गारि मथर ओंखारजोबबाय गासिबो गारि बे गारि मथरजोंनो एक घन्टा एबा पास मिनिटफ्रावनो गासै सहैयो दसेनो गोदोनि बायदि गोजान गोजान लामा थाबायनो नांला बे गारियानो जोंखौ अबाव थांनो गोसो बेयावनो जोंखौ लनानै दोनहैयो आरो बे गारिनि गारियाव थांनो थाखाय जोङो फैसानि फैसाल' नांगौ मानो होनोब्ला फैसा गैयाबाथ' दानि जुगाव जेबो जाया नालाय गासिबो फैसायासो खालामजोबो मानो होनोब्ला गारि मथराबो जोङो थाखा फैसा बुथुमनानै जोङो बे गारि मथरखौ बायो नालाय गोदोनि बायदि गोदोनि बायदि फरायै नङा गोदो गोदोनासो फरायनाय गैयामोन नालाय बिनिखायनो जेबो सानखांनो रोङामोन बेफोरनि फारसे बेफोरनि फारसे जेबो मेलेम बाहायनो रोङामोन आरो आरो बेफोरखौ बानायनो थाखाय जेबो सानखांनो रोङामोन आरो गोदो फरायनायानो गैयामोन नालाय बेनिखायनो जेबो बेफोरबायदि सानखांनो हानाय गोहोआनो गैथ'थारामोन आरो दासो दानि जुगावसो इन्जिननि मुगा आरो थाखा फैसानि मुगा जाबाय नालाय गासैबो ओंखारजोबो गासैबो मा नांगौ गासिबो इजियावनो जायो दसेनो एक सेकेन्डफोरावनो जायो मानो होनोब्ला जोङो अबावबा फरिखाफोर आरो हाथाय बाजारफ्राव माबा बायदिसिना खालामनांगौ एबा इमारजेनसिफ्राव थांनांगौ हस्पिटालफ्राव थांनांगौ जायोब्लाबो गारियानो जोंखौ लांखायो बबेसिम थांनो गोसो आरो बबेयाव थाङो बे बेनि थाखायनो जोङो जोङो थाब सहैनायनि थाखायनो जोङो गारि मथरखौ लायो आरो गारि मथरखौ नांगौ मानो होनोब्ला दाथ' जोंनि देहायाव जोबोद गाज्रि गाज्रि गाज्रि जि बेराम आजार जायो नालाय मानो होनोब्ला जोंनि जानाय आदारफ्राबो गासिबो मेडिसिनजोंसो बानायजोबनाय नालाय बिनि थाखायनो जोंनि देहायाव जोबोद बेमार जायो आरो बेनि थाखाय थाखायनो जोङो ड'क्टराव थांनो थाखाय जोङो दानि जुगावथ' गोदोनि बायदि थाबायनानै थाबायनानै थांनानै थेला गारि एबा गराइ गारिफ्राव लांनो हानाय हानाया जोबोद गोब्राब जायो नालाय आरो गोदोनि बायदि थेलाफोर आरो गराइ गारिखौ दानि जुगाव मोननो थांला बेनिखायनो जोङो गारिखौनो नांगौ जायो नालाय बिनि ओंखायनो जोङो रां बुथुमनानै लानांगौ जायो आरो रां बुथुमनानै जोङो आरो बे रांखौ एसे एनैजों मोननाय जाया
औ
जोबोद खस्थ' खालामनानै जोङो बे रांखौ बुथुमनांगौ। बुथुमनाय बुथुमनायनि उनावसो जोङो गारिनि बेसेना जायोब्ला जोङो गारि खौ बायनानै लानो हायो आरो बेफोर बेनिनो जोङो गोसो बायदि बेरायहैनो हायो गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो नुयिनि जायगाखौबो जोङो बे गारिजोंनो हान्थिनानै जों नुनो मोननाय जायो आरो गुबुन गुबुन जागायाव जोङो गारिफोरजों हान्थिनानै थांनानै जोङो नुयै बेसादफोरखौबो नुयो आरो जिब जुनारफोरखौ जोंनि जागायावथ' जेबो जिब जुनार थानो गैया नालाय गुबुन गुबुन जायगायाव सिरिखान सिरियाखानाफोराव जोङो बेरायहैनानै दाउसिन दाउला हाग्रानि जिब जुनारफोर खौ जों नुना नुनो मोननाय जायो आरो बिबार बागानफोरखौबो जों नुनो मोननाय जायो आरो गिदिर गिदिर टाउन सहफ्रावबो जोङो बेरायहैनानै जोङो हटेल गिदिर गिदिरफोर नुनो मोनो। बेफोर बायदि गोबां जोङो नुनो मोनैखौबो नुनो मोनजोबनाय जायो आरो। हान्थिनानैहाय जोङो गोदोनाथ' नोंथां बुंलांनाय बायदियानो जाबाय मानो होनोब्ला गोदोनियाथ' जोबोद गोजान गोजान सान हर हान्थियोमोन आरो गोदोनि दिनाव दानि बायदि लाइटबो एबा कारेन्टबो गैयामोन। गोदोनि दिनाव खोमसिजोंनो थाबोनाय आबै आबौमोना लेन्थन एबा बाथि ममफोरजोंनो सोलिबोनाय बे आरो दाथ' गोदोनि बायदि केरासिनबो मोननो थांला नालाय गोदोथ' पेरासिनजोंनो बाथिजोंनो जोङो सलिबोनाय गोदोनि दिनाव दानि दिनावथ' कारेन्टजोंनो गासिबो जाजोबो गासिबो जोङो स्राङाव थानो मोनो। आरो लामा सामा गासिबो स्रां जाजोबो।
औ
आरो जोङो दाथ' स्रां नङाबानो खोमसियाव थानो सुखुला गोदोनि बायदि गोदोनासो जोबोद मोजांमोन मानो होनोब्ला दाथ' थ' गासिबो फैसाजोंसो जाजोबो फैसा नङाब्लानो जेबो जों बेफोरखौ मोननो थाङा मानो होनोब्ला दाथ' खारायाथ' दाथ' जेलै जेरै मबेइल रिसार्ज सोयो बेबायदिनो मासावनो मास रिसार्ज जोबो बे रिसार्जखौ सोआबानो जों जों कारेन्टखौ मोननाय जाया बेबायदि सुबिदायाव फैबाय आरो जोङो खस्थ' खालामाबानो जों फैसाखौ मोना नालाय बिनि थाखायनो जों खस्थ' खालामनानै मोननायखाय जि बिदिनो थाइसे थाइनै रां बेफोरखौ दोनथुमनानै जोङो जमायनानै लायो आरो। उननि थाखाय जोङो नांगौ जानाय साख्रिफ्राव एबा बायदिसिना बेराम आजार जानायफ्राव जोङो नांगौआव बेखौ बाहायनो हायो आरो बे बुथु-दोनथुमनाय जिखिनि दोनथुमनाय रांफोरखौ बेबायदिनो
औ।
जोबोद बेबायदिनो गोदोनि आरो दानि हान्था मेलाफ्रा आरो नोंथां।
औ दाथ' माने बिथाङा जोबोद मोजां खोथाखौ आंनि सिगाङाव बुंबाय आंनाव आंनि गोसोआबो जोबोद मोजां मोनबाय। दा बिथांनिफ्राय खोनानायखौ ओ बिथाङा माने आंङो आंनि सिगाङाव जि आं मिथियोबा बेफोर खोथाफोरखौ फोरमायनायनि थाखाय आं बिथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। दाथ' माने आंनि बुंनांगौवा बेनो जे बिथाङा उनफोरावबो आंनो इफोरबायदि मिथिनाय। मिथिहोगोन होननानै आं आसा थायो। दाथ' समाबो जाना फैबाय। इनिखायनो इ समाव